नोंथां खोनादोंना नोंथां औ बेलासि दिनिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय ।
औ औ आंनिसिमबो ।
औ दायो आं नोंथांजों गामि आरो नोगोरनि गेजेराव थानाय जेनेबा फाराग एबा ओ नोगोर आरो गामिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों । सावरायनो हागोन ना?
औ औ सावरायजागोन नोंथां ।
औ जोङो ओ गामि होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो गामिखौहाय सिरि निजोम बेफोरबायदि महरनि नुहरखायो आरो । ओ बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम । दैमा दैसा फिसा फिसा न'फोर आरो दुब्लि फोथार समायना सोमखोर बेफोरबायदि नुहुरो । गामिखौ ओम । औ आरो जोङो नोगोर होननानै बुङोब्लाथाय ओ गेदेर गेदेर बिल्डिं ओ खाथि खाला बांद्राय बिफां लाइफां गैयै आरो गारि मथरनि होंगो दोंगो मानसि दुमसिनि होंगो दोंगो बेफोरखौ नुहुरो आरो ।
औ औ नंगौ ।
जोङो ओ नोगोराव थायोब्लाथाय माने ओ मोजां बारहावायाव थानो मोना । ओ मानो होमब्ला जोङो ओ बेवहाय मानसि दुमसिनि मानसि दुमसियाबो बांद्राय गारि मथराबो होंगो दोंगो गारि मथरनि बांद्राय खारनाय आरो ओ जाबोर जुबोर लेथ्राफोरनि थाखाय जोङो बेवहाय मोजां बारहावाखौ मोननो हाया ।
औ औ ।
गुबुंले बारहावाखौ हां लानो गोनां जायो । नाथाय जोंनि गामियाव थायो जों माने गामि ओनसोलाव थायोब्ला जों गोग्गो बारहावाखौनो जों गाव ओ हां बोनो थाखाय जोङो मोनो। ओ। मानो होमब्ला बेवहाय मानसि दुमसियाबो खम आरो बिफां लाइफांफोरा बारा आरो गारि मथरा जोंहा गामि ओनसोलावहाय ओ खम बिबांनि थायो नालाय। उ बेनि थाखायनो आरो जोङो ओ दैनि बेलायावबो जोङो नोगोर ओनसोलावहाय माने नोगोरफोरावहाय जोङो दैफोरखौबो जों गुबुंले दैखौहाय ओ बाहायनो गोनां जायो बा लोंनो गोनां जायो नाथाय जोंनि गामिनि दै फोरा ओ गोग्गो जायो गोग्गो मोजां जायो आरो।
औ औ नंगौ।
औ औ जोङो नाथाय जोङो नोगोराव थायोब्लाबो माखासे मुलाम्फाबो मोननो हायो जेरै माब्लाबा गोसायै लोमजाब्रबोब्ला एबा मबेबा मोनसे जाब्रबोब्ला जोङो ओ खाथियावनो जोङो अखसमातै माने ओ डक्टर एबा हस्पिटालफोराव थांब्रबनो हायो मानो होमब्ला बेवहाय जों गोबां हस्पिटालफोरा जोंनि खाथि खाला नार्स थायो गोबां फारमासिफोरा जोंनि खाथि खालानो थायो आरो जों गारि मथरखौबो नांगौ होमब्लानो मोनब्रबो गोसो जाब्लानो जोङो मोननो हायो नाथाय जों गामि ओनसोलाव थायोब्ला माब्लाबा ओ हर फोराव एबा बिदिनो अखसमादै जाब्रबथाय जानानै होयोब्ला एबा लोमजाब्रबोब्ला जोङो ओ गोसो जाब्लानो लांब्रबनो डाक्टरनाव लांब्रबनो हाया जायो मानो होनब्ला गामिफोरावहाय ओ गारि मथरनिबो ओ आंखाल एसे आरो जोंहा डाक्टारफोराबो खाथियाव थाया हस्पिटालफोरखौबो जों खाथियाव मोननो हाया बेनि थाखायनो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो उम ओ नोगोरफोरावहाय माने ओ नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो थाब थाबैनो मोननो हायो आरो जेरै ओ मानो होनब्ला नोगोरफोरावहाय जोंहा ओ आजिखालि ओ शपिं मल फोरा गोबां दंसै नालाय जोङो बेवहायनो माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला जोङो बेवहायनो गोसोबायदि थांब्रबनानै लायब्रबनो हायो आरो औ नोंथाङा मायबाफोर बुंगोन नामा बेनि सोमोन्दै?
बुंजायो ओ नोंथां बुंनाया फोरा गासैबो थारैनो सैथो। ओ जों गामियारियाव जोङो बायदि रोखोमनि ओ आबाद मावनाय बा फसल बैफोर ओ खौ जोङो गामियारि ओनसोलावसो मावनो हायो आरो। नाथाय टाउन ओनसोलाव जों ओ मावनो हाया। बै मानो मावनो हाया होनो ब्ला जोंहा बांसिनानो टाउन ओनसोलाव गारि मथर बा लामा सामा न' बां जों बुंफबना थानाय बेनिख य जों सोहोरनो गोराव माने जोङो ओ बैफोर आबादखौ मावनो हाया जायो। जायनि जाउनाव आ सहर नोगोर ओनसोलाव ओ फसलनि बिबां मावनाय माने ओ जायगाया खम। हाफोरा खम बेनि थाखाय ओ माव मावनो मोना आरो बै सोहोरफोराव गाज्रि ओ जेरै हा हायाफोरा गाज्रि जायो बेनि बेनि थाखाय जोङो माने प्लास्टिकफोरजों बुंफबनाय ओ बायदि दाखोर दालाजों बुंफबनाय। सोहोर नोगोराव ओ आबादफोरखौ मावनो हाया ओ। गामिफोराव जोंङो ओ बांसिन सुबुंङानो बै फसल मावनाय बा आबाद मावनाय मैगं थाइगंफोरखौ जों ओ गामिया बेयावसो मावनानै मिथिंगानिफ्राय ओ मावनानै मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो। हान्था मेलायाव जेरै नोगोर सोहोराव। जों साप्लाइ एबा बे गामिनिफ्राय जों ट्रेन्सफार बेखौ जों लाबोनानै सोहोर नोगोराव जों फानथिं फाननो हायो आरो ओ रां जिनो हायो आरो।
औ औ।
बै गामि नोगोरफोरनिफ्राय जे जों आबाद मावनानै सोहोराव जों दैथायहरनो हायो। आरो जों। होराव सोहोरफोरनिफ्राय ओ जोंङो दोनथुमनो हायो सोहोर बायदियाव जे आलु बायदि। फोरखौ जोंङो टाउन सहराव साप्लाय हरना, नै गुबुन गुबुन हादराव बे टाउन सहरनि बा नोगोरारिफोर सुबुंफोरा गारि हान्था मेलानि गेजेरजों। बायदि हादर बा बायदि डिस्ट्रिकट बायदि गामिफोराव बा। जों दैथाय हरनो हायो नोगोरनि गेजेरजोंनो। होननानै जों मिथियो। औ।
औ जोंङो आरोबाव बिदि मोननो हाबावो। जेरै मा होनो नोगोराव जेनेबा नोगोरावथ रावबो गावनि आंगो गैया होननानै जों बुंनो हायो। माने होनोमब्ला बेवहाय। गोबां माने दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै माने थाफैयो आरो। सोरबा ओ फालांगि खालाम थाफैयो। सोरबा गावनि। ओ जिउ खुंनो थाखाय जा ओ खामानिफोर मावनो बिसोरो थाफैयो सोरबा गावनि फरायनायनि थाखाय थाफैयो बेफोरबायदि आरो। बयबो माने गावगावनि। उम ओ गाव गावनि जिउनि खामानिनि थाखाय, थाफैयो होननानै जों बुंनो हायो गाव गावनि नखरखौ गारनानै। बेनि थाखायनो जोंहा बेयाव। नोगोरावहाय रावबो आंगो गैया होननानै बुंनो हायो। नाथाय जोंहा गामिओनसोल। उनावहाय बयबो। गावनि आरो। आंगो मानो होमबा? गामियावहाय गावनि नखरनि मानसि थागोन, बिमा, बिफा, बिदा, फंबाय, बिब, बिनानाव आरो बेजों लोगोसेनो गामिनि सुबुंफोर जायखौ जों उन्दै समनिफ्रायनो मोनबोदों ओ जोनोमनिफ्रायनो नुबोदों। नाथाय जों नोगोरनि मानसिफोर खौ रावखौबो माने जोनोमनिफ्राय नुबोनाय नङा उन्दैनिफ्राय मोनबोनाय नङा जों। गेजेर ससेयाव फैनानै सिनायनाय गेजेर ससेयाव फैनानै नुलायनाय। सोरजोंबा राव होलायो, सोरजोंबा राव होलाया। बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो माब्लाबा ओ नांगौ जाबाय बायोब्लाथाय जोङो माने नोगोर ओनसोलफोराव थानाय समाव माने सोरखौबा सोरनिबा हेफाजाब नांगौ जाबाय बायोब्ला जोङो माने थाबैनो मोननो हाया आरो ना। बे हेफाजाब नांगौ जानाय टाइमावहाय माने जों एसे ओ हालाय हाफाय जानो गोनां जायो आरो। नाथाय जोङो ओ गामि ओनसोलावहाय उम मायाबा मोनसे जाब्रबोब्ला जोङो ओ गामि गावनि न'खरनिखौ नङाब्लाबो जों गामिनिखौबाबो जोङो मोन ब्रबो। बहायबा थांनो गोनां जायो बा एबा माबा मोनसे जाब्रबोब्ला जोङो बिसोरखौ लानानै थांब्रबनो हागोन बेफोरबायदि आरो।
औ औ औ नोंगौ नोंथाङा बुंनाय फोर थारैनो सैथो जों गामियारि सुबुंफोरा नोगोराव सा ससेनिफ्रायसो फैयो बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। थिग बेदिनो ओ नोंथां बुंनायफोरा थारैनो सैथो। ओ जोंदि टाउन सोहोराव बांसिन सुबुङानो गेजेर ससेनिफ्राय फै-फैनाय। आरो बे गेजेर ससेयाव फैनाय सुबुंफोरानो जादों जेरै ओ गामियारिफोरानो बा ओ गुबुन गुबुन ओ गुबुन हादरनि बा गोजान गोजा न जायगानि सुबुंफोरा नोगोरफोराव ओ फरायनाय बा बायदि साख्रि ओ बाख्रि मावनाय ओ गावनि जिउ खौ खुंनो खुंलांनो थाखाय बा थांना थानायाव रांनि गोनां थि जानायलाय संसार जानायाव ओ गावनि न ' खर संसारखौ सोलिलांनो थाखाय टाउन सोहोराव बांसिन बा नोगोराव बांसिन सुबुङानो ओ बेफार फालांगि बा ओ रांनि थाखाय ओ थाफैनायखौ जों नुनो मोनो। नोंगौ बेयो थारैनो सैथो। बेे नोगोर फोराव जों आरो बायदि रोखोमनि जेरै ओ गोजौ गोजौ बिल्डिं बा गोजौ गोजौ ओ गोजौ गोजौ बायदि रो खोमनि ओ।
बायदि रोखोमनि न' लुनाय ओ बायदि रोखोमनि ओ स्टाइल बा साइसनि न' लुनाय लुफुंनायफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरै जों गामियारि याव बैफोर न'खौ जों नुनो मोना मानो होनोब्ला गामियारि सुबुं फोरो ओ बांसिनानो बैफोर न'खौ लुनो हाया। जायनि जाहोनाव गामियारि सुबुंफोरा ओ बिसोर ओ फैसानि बा रांनि गोनांथियाव बिसोरो लुफुंनो हाया। ओ बेनि थाखाय जों बेखौ खौ गुबुन गुबुन रोखोमखौ नुनो मोनो जों बायदि ओ बाजार बा गस्ला बायदि नोगोरफोराव। बेफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जों नोगोरफोराव फैनानै बायदि रोखोमनि ओ मेचिन बा बिदिनो गारि मथर। बा बिदिनो गानफब जोनफब नि बेलायावनो जा जिखुनु ओ गोनांथियानो जा जों नोगोरफोराव फैनानै जों बेफोरखौ बायनानै आरजिना लानो हायो आरो।
औ औ नंगौ।
नोंथाङा बैफोर जे ओ नोगोरफोराव जों मा मा जे खामानि बा दामानि जों ओ गामियारिनिफ्राय जों मा मा बायदि खौ जोङो नोगोरफोराव ओ फालांगि खालामनाय जायो नों थांआ एसे बुंथिना होनो हागोन नामा?
औ जोङो गामियारि ओनसोलनिफ्राय जोङो ओ जेरै नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन ओ आबाद मावनानै जोङो ओ नोगोरावहाय दैथायहरनो हायो होननानै। बेफोर जाबाय जेरै ओ मैगं थाइगं फिसा फिसा मैगं थाइगंनि फ्राय लानानैनो माने जों गामियारिफोरानो दैथायहरो आरो। नोगोरसिम जेरै बानलुनि निफ्राय लानानै दुन्दियानिफ्राय लानानै ओ मैगं थाइगं आरो माइरंफोरखौबो जोङो ओ नोगोर सोहोर नोगोराव ओमफ्राय माने दैथाय हरो आरो। मानो होनब्ला नोगोरावहाय आबाद मावनो थाखाय जोंहा एसेबो जायगायानो गैखाया। मानो हमब्ला नों फोराव जोंहा गेदेर गेदेर बिल्दिं गेदेर गेदेर दारिमिन कलकारखाना बेफोरजों आबुं जानाय लामा सामा दालां आरो ओम गारि मथरजों गासैजोंबो आबुं जानानै थाखानायखा नालाय नोगोरा बेनि थाखायनो बेयाव आबाद मावनो ओ जेबो मोनसेबो जायगा गैया। फोथार गैया बेनि थाखायनो जों गामि ओनसो फोरनिफ्राय नोगोरारिफोरनो दैथायहरनाय जा जायो आरो।
औ औ।
औ जानो हागौ नोंथाङा नोंनि सोंनायनि फिननायखौ मोनबाय।
औ औ मोनबाय।
नो बिदिब्ला जोङो ओ गामि आरो नोगोरनि जाखिनि फारागथि सावरायनायमोन बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। सानबाय।
औ औ दे